अ नोंथां।
माखबर नोंथां?
दोङो गेजेरावनो हामा मोजां।
अ।
नोंथांनियालाय?
आंनियाबो दोनथ'यो गेजेरावनो।
ए ओंखाम ओइ ओरैनो लामाखि ओंखारबोदरा हावा जानो। थान्दा गु गुसुुबार जानो फायदो नङाबा गरमनो बरिं मोननायखाय लामायाव ओंखारबोदेर दसे।
अ अ नंगौ नामा नोंथां?
उम।
अ।
नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो बो ओय जना दङ नोंथां।
ए ‌।
फाय गामिथिं फैदो र'।
ओम ओंखाम जाबाय खबरा मोजां नोंथांनिया?
अ आंनियाबो दंथ'यो गेजेरावनो।
ओम नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
आं जाथ'याखै र'नोंथां दा दसे थाना जाहैसै।
ए।
नोंथां मोनथिं अखा हादों नामा?
अखा हानाया हाथ'वाखै।
अ।
नोंसिनिजाय हादों नामा?
जोंनि जायबो हाथवाखै हायां हायां जादों हाथवाखै दायो हागोन खोमा र'।
ओम जोंना खोमसि जाना दङो फुरा। माबा मावो माने माबा मावो माने आङो ओइ एख' खामानि मावथ'वा थारमाने स्टुदेन्टमोन आरो आं दा कलेजखौ गारथ'बाय।
अ अ अ अ बेसां लासि फरायनायमोन?
आङो माबा सेकेणड सेमेस्टारनिफ्राय गारदों। बि ए।
बि ए। अ।
ओरैनो एख' खामानि मावथ'याखै दायो एस एस सि ए पुलिस सुलिस मायबा इदिनो एप्लाइ खालामना दोनदो आर'' फायथ'वाखै दा पुलिसनि एस एस सि होना होबबाय दाखालि गुवाहाटियाव गोलैदोमोन
अ
हो खोनायाखो नोंथ
अ
हेल' नोंथां खोनायाखै ओरैनो हानाखि खिनिखौ होना फैदो हानाय खिनिखौ होना फैदो हायखिनिखौ र' मोननैसै ओरैनो गुना माबा जायोबा दा माबा होबासो गम मोनगोन आरो दा रिजालखौ होबा
अ अ अ
पुलिसनि म
अ
अ
द नथाङ नोंथाङालाय बेसेबांसिम फरायनाय?
नोंथांनि मोजांसिन मोननाय खेलाया माबेयामोन? आङो दा डिग्रि फरायगासिनो नोंथां अ नोंथां
हेल'
बाय नेटनि प्रब्लेम खोमालै नोंथां
हेल' नोंथां
अ खोनादों नोंथां
हेल' नोंथा खोनायाखै?
अ खोनादों नोंथां खोनादों
हेलौ
खनाादों आं खनादो
बाय साइडआव थां नोंथां बाय साइडआव था नेट मोननाय जायाव थां नोंथां नेट मोननाय जायगायाव
हेलौ
नेट मोनाखैलै नोंथां
हेलौ
खनादों- खोनादों
हेल' नोंथां खोनादोना खोना या
नेट गैया नेट ओइ दानना हो दानना हो